औ
हेलौ
औ औ खोनादों
अ
आंना नेटवर्कआ औ प्रब्लेम एसे
अ रायलायनो हागोन ना नोंथाङा औ खोनादों
औ-औ हायो।
औ नोंथाङा मा खालामदों?
दं नै जिरायनानै
अ नोंथाङा आ आंबो नै
अ
नोंथाङा
नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनायासै
नोंथाङा दिमोन नामा होनदां?
बिजियालाय बिजि नङा। हेलौ औ
खोनायाखै नोंथां
खोनादों-खोनादों
नोंथाङा बिजिमोन नामा होनदां?
बिजि नङा नंनायालाय।
अ आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन।
औ
औ माने जि बै मा होनो सबायजों साम' सङोना बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ सबायजों साम'
औ आं रोङाखै माने आं संनो नागिरदोंमोन आरो।
अ गिबियाव थ' सबाय-सबाया होख्रेमखानाय ना होख्रेमि।
आ खोनायासै नोंथांनिखौ हेल'
नोंथांना नेट गैया दां हेलौ हेलौ
हेल'
औ-औ खोनाबाय। खोनाबाय।
औ सबाया होख्रेमै। सबाया होख्रेमै होनदां।
अ होख्रेमनायबा गिबियाव सारायाव दै फुदुंगोरदो।
औ।
ओमफ्राय सबायखौ गोदौहोदो होननानै
औ औ।
ओमफ्रायो साम'खौ एवना लाखाबाय दा नोंथाङा।
एवाखै।
साम'खौ एवग्रोनांगोन गिबियाव।
औ औ।
साम। खौ एवनानै। बे सबायखौ गोदौहोनानै खारै गैगोन ना गैया नोंथांमोननावलाय
दङ दङ।
औ खारै गैयाबा सदायाबो जायो जानायालाय
औ मोननैबो दङ।
औ खारैखौ होनानै एसे फोमोनदो सबायखौ ओमफ्राय फोमोननानै जेनेबा सबाया मोनबाथाय बे साम' एवनायखौ सबायाव होबानो जायो आरो।
औ।
होनानै संबानो।
औ बेसेसो टाइम लायो।
थामजि मिनिट ब्रैजि मिनिट गाहाम लायो मानो। मोजाङै मोनहोब्ला आरो औ।
बेनिफ्राय ओमफ्राय नोंथांनि खबरा बोरै
खबराथ' मोजांङानो।
औ नोंथांनाव।
बहुत एक्सपिरियेन्स दं नामा संनायनि।
संनायनि एक्सपिरियेन्सलाय दङ दंनायालाय
अ। ओरैनो मा मा संनो हायो।
ओरैनोथ' बेदरफोरखौबो हायो। अनला ओंख्रिफोरखौबो हायो।
अ अनलाखौलाय माबोरै संगोन। एम्फैजों।
अनलाखौ। ओ जेनेबा अनला खौबो बिदिनो माइरंखौ देनानै गुन्दै खालामनानै बिदिनो सबाय बायदिनो संनांगौ
औ।
खारै होनानै
औ औ औ। बेनिफ्राय ओमफ्राय आरो बेलेग
आरो बेलेगथ' मा मा ओंख्रि दंबावो नारजिजों अमा बेफोरखौबो संनो रोङो
अ' बेखौ बोरै सङाथाय
नारजिखौ अमायानोथ' ओंख्रिफोर संनाय बायदिनो सङो नार जिजों अमाखौबो औ
ओरैनो नोंथांमोननिखैबो एम्फौखौ फिसिगोन ना फिसिया
एम्फौखौ फिसियो फिनायालाय जोंनिखै
औ
औ
ओमफाय माबायदि माबायदियै खालामो जेनेबा बेखौ एसे आइदिया होनो हागोन नामा?
गिबियाव बे जाय एम्फौ सिखिरि ना बिनि बिदै खौहाय जेनेबा दोननानै मोनसे जियावहाय जोबथुमनानै दोननानै जेब्ला एम्फौवा गोरलै गोरलै ओंखार हाङोना। अब्ला इन्दि बिलाइयाव होयो जाहाथे इन्दि बिलाइखौ जानानै एम्फौआ देरो
औ बिनिफ्राय
बेनिफ्राय बिदिनो आदार होबाय थानांगौ आरो
औ गोबां मुलाम्फा दं नामा बेयाव
मुलाम्फायालाय दङ मानो होनोबा बे इन्दि एम्फौ जाय फिनानै जायोना बिनि राङा जोबोद गोबां जायो माने
अ' बिनि बेसेना बेसेबांथाय नोंथां?
बिनि बेसेनाथ' से के जि याव ब्रैजौ गाहाम द'जौ गाहाम थांनो नागिरो
औ
औ
अब्लाथ' गोबां मुलाम्फा माथो
मुलाम्फायालाय मुलाम्फा होमबाबो दा दानि समावहाय इन्दि बिलाइ बारा मोननो नागिरा ना बेनि थाखाय। एसे खस्थ' दं आरो बे खौ फिनाया
बेखौबो बागान खालामनो हागोन ना हाया?
हायो हानाया बागान खालामनो।
औ ओरैनो बेखौ माबायोब्लाबो माखासे मेडिसिनफोर बाहायनांगोन नामा?
मेडिसिनथ' बाहायनाङा मानो होनबा बेयो एसेफोर नारेंनि एसे बिदै नांबानो एम्फौआ थैयो माने। ओंखायनो बेनि थाखाय मेडिसिन फोर होजाया आरो।
औ
औ
बेनिफ्राय
बेनिफ्राय बिदिनो जे-जेब्ला एम्फौआ
निफ्राय आरो माबाफोर खालामबावो होननाय खोनादोंमोन आङो
इन्दि एम्फौनि बे जेब्ला इसोरो फिथोब लुयोना फिथोब खायो जेनेबा फिथोब बेनिफ्राय जिरनानै जा बे एम्फौनि अनगा जा फिथोब थायो बेजों जिफोर बानायो
औ
खुन्दुं दिहुननानै
औ
औ
बेनिफ्राय
बेनिफ्राय बे खुन्दुंखौ फार्स्टआव फिथोबखौ दैयाव रुनानै गुरै खालामनानै थनो आरो बेनिबो मोनसे मेसिन दं आरो बिदि
औ ओरैनो बे इन्दि इन्दि इन्दि एम्फौनिफ्राय दिरुनो जिखिनि जि बेयो गोबां बेसेननि जागोन बायदि मोनदां खोनायावथ'
औ मानो होनोबा बिदिखौ जानला मोनला मोननो थाङा नालाय बिनि बेसेना गोबां जायो आनो
औ हमनानै ला बे इ-इन्दि एम्फौ जि बेनि फिथोब बेजों ओरैनो मा माजि जिफोर दिहुननाय जायो
जिफोराथ' दख'ना बांसिन दिहुननाय जायो दखना आर'नाय
औ ओरैनो दख'ना गांसे दिरुननायाव बेसेसो लागोन बायदि बेसेना
दख'ना गांसे बरननायावथ' आं बेफोरखौ बांद्राय इसेबां थाल लायाखै होमबाबो बे इन्दि बे खुन्दुंजों दिहुननाय दख'नाफोरा गोबां रांनि जायो आरो
अ होमबाथ' गोबां मुलाम्फा दङ ना
औ
ओरैनो बे एम्फौआ माबायदि फिसानिफ्राय माबायदि गिदिर जाबोयो आं बेखौ मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा
फिसानिफ्राय गिदिर जानायाथ' बे जेरै एम्फौफोरा जायोना बेफोरबायदि बिदिनो बेबो लासैनो
बिनि बियोखौ फिसाखौ माबोरै बिदै दैनानै होयो ना माबोरै होयो
बिनि फिसायाथ' सिखिरिया बिदै दैनानै होयो
एम्फौआनो सिखिरि जाहैयो नामा
एम्फौआनो सिखिरि जाहैयो जेब्लासिम फ्राय बर'ना
औ बिनिफ्राय
लासैनो बियो
औ बैनिफ्रायनो बिदै दैयो आरो
औ
दे एसे फोरमायलाय नोंथां
फोरमायनांगौआथ‌ बारा इसेबां गैया।
औ
मानो होनोबा बिसोरनि थाखाय गोरलैयाव आदारलसो नांगौ नालाय देरनो
औ
औ
ओरैनो बेसेसो सान लायो? फिसा माबा सिखिरि जाहैजासिमाव
सिखिरि जाहैजासिमाव से दाना लायो लानायालाय
से दान लायोना
औ
गोबां खस्थ जायो नामा दानि दिनाव बेखौ फिनो थाखाय
दानि दिनावथ गोबां खस्थआ खस्थ‌ जायो जानाया
औ मानि ओ माने बै इन्दि जेखिनि बिसिनि आदार बेखौ मोनैनि थाखाय खस्थ थु जायो नामा
बेखौ मोनैनि थाखायबो जायो खस्थआ
अ अब्लाथ बेखौ बुरजा फिसिनोब्ला नों गावनो से नै बिगासो बागान खालामग्रोनानै लानांगोन ना नोंथां
औ औ औ
बे इन्दि बागान खालामनानै इन्दिखौ फाननोबो हागोन नामा नोंथां?
हायो हानायालाय गुबुन मानसिफोराबो बे इन्दि एम्फौखौ फिसियो नालाय
औ
गोबां बायग्रा थायो माने बे इन्दि बिलाइफोरखौबो
औ नोंथां
उम
बिनिफ्राय ओमफ्राय बे जिखिनि इन्दि एम्फौ बेखौथ जानायाव जोबोद गोथाव होननाय खोनादों।
औ जानायाव जोबोद गोथाव बियो।
औ ओमफ्राय नोंथां बे बे इन्दि एम्फौआ इन्दिनि अनगा बेलेगफोरखौ जाया नामा?
बेलेगफोरखौ जानो नागिरा मानो होनोबा बेलेगफोराव अबेबा अबेबा माबाफोर थायो नालाय बेखौ जानो हाया माने बिसोरो
अ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंनो माखासे बेफोर खोथाफोरखौ फोरमायनायनि थाखाय
औ
दे होमबा ना नोंथां
अ समाबो जाबाय नामा नोंथां?
औ समाबो जाबाय
अ दे जागोन दे।
औ दे नोंथां।
औ